नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
ओ। अब्ला जों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला जों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां। जेरै ओ जोंनि दानि थासारियाव जोंनि आबहावाया माबोरै जानानै दं ओ आबहावाया माबोरै गुबुले गुबुंले जानानै दं मा खारनाव ओ जों आबहावाखौ एबा मिथिंगायारि सम्फद ना बेफोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ नै बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला आंनो बेखेवजेननोसै नोंथां।
औ नोंथां दे।
ओ जों आबहावा होननानै बुङोब्ला ओ गोबां आथिखाल थिङाव ओ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथाङा जेरै जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जानो हमगासिनो दं। जेरै जोंनि गामि ओनसोल एबा गु गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जेरै ओ इन्डास्ट्रि एबा गोबां कारखानाफोर गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बहायनाय जों गारि मथरनि बांनायजों बै गारि मथर फोरनि आखुन्दै इन्दास इन्दास नि एबा कल खारखानाफोरनि ओ आखुन्दैफोरजों जोंनि ओ आबहावाया गोबां गुबुंले जानायखौ ओ नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां। बेजों बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि ओ सुबुं माहारिया ओ गोबाव जोरनायनिफ्राय माने खम बैसोआव ओ खम बैसोसिमल' जोरनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो नों थां औ बेजों लोगोसे जों ओ आबहावानि गुबुंले जानाय होनोब्ला जोङो जेरै ओ गामि ओनसोलफोरावबो एबा गिदिर गिदिर लामा बानायनो थाखाय जोंहा गोब गोबां ओ गुवार गुवार जायगानि गोनांथि जायो बे फोराव माखासे बिफां लाइफां गोबां रोखोमनि दंफां लाइफांफोर जों दानफायनो गोनां जायो आरो नोंथां। बेफोर ओ बिफां लाइफांफोर खौ दानफायनायनि गेजेरजोंबो माने ओ आबहावाया दिनै गैया जालांनो हमदों आरो जायखौ जायखौ जोङो हां लानायाव बाहायो। अक्सिजेन ना बैफोरो माने ओ लासै लासै खमाय खमायबो खमायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि था खाय बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों ओ नांगौ समाव जोङो ओ अखाफोरखौ मोनलिया नांगौ बायदि जोङो सान्दुं फोरखौ मोननो थांलिया आरो जों बुंनो थाङोब्ला माने गरमाबो बैस बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो बारा जानो हमबोबाय नामा जों ओ बेखोबो माने मोनदांनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
माने बिनि सोलायै जों बिफां लाइफां हां दानफायनायनि सोलायै जोङो जुदि ओ गामि ओनसोलफोराव एबा लामा लामा ओ नेसनेल हाइवेफोराव जों साखाथि फाखाथि बै ओ बिफां लाइफां गायोब्ला माने ओ जोङो बारहावा मोनगोन गोग्गो मिथिंगानि जि सम्पद बेफोरखौ जों मोननो हागोन आरो नोंथां बेफोर बायदिजों बेफोर बायदि मोजां मिथिंगानि ओ बिखायाव जों थानो मोनोब्ला माने जोंनि देहायाबो गोजोन आरो थाजिम एबा गोबाव जोरनायखौ नुहुरो आरो नोंथां। आरो माने जों आथिखाल बिथिङाव गोबां नुगासिनो दं माने जाय जोंनि ओ माखासे अरनबारि एबा ओ हाग्राबारि थिनानै दोननाय। बैफोर हाग्राफोराव माखासे सुबुंफोरा माने बै ओ जायखौ बुंयो हा गोदान गोबां हा गोदानफोरखौ सिफायनाय दंफां दानफायनाय गोबां ओ बेबायदिनो मानसि बाराय बोनाय नै बैफोर गोबां हाग्रा ओ दानफायनायनि थाखायनो माने जों बारहावाखौ इसिग्राब ओ गोग्गो एबा मोननो थांलिया आरो नोंथाङा।
औ नंगौ।
बेफोर बायदिनो नोंथाङाबो बे ओ जोंनि आबहावाखौ माबोरै गुबुंले जायो जों मा बोरै रैखाथि होनांगौ बेफोरनि सायाव नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ माने औ दाथ' जोंनाथ माने बेनि गेजेरजोंहाय गोबां आबहावाफोरा मा होनो गोदान गोदान माने बे दानि दारिमिनफोरजों बा मटर गारिनि उखुन्दैफोरजों गनायफोरजों गोबां आब माने गुबुंले जानो हमदोंसै आरोना बिनि माने बेनि गेजेरजोंनो दा जों मानसिफोरा माने गोबां खैफोदाव गोग्लैनांगौ जानानै फैदों आरोना आरो गरमाबो बांबोनो हमदों। बेनि गेजेरजों ओ दा बेखौहाय जोङो माने बेफोरखौहाय जोङो जों आंनो माने बानायनानै लानाय बायदि होननानै बुंजागोन। माने
नंगौ।
बेफोरबायदिया जुदि जोङो बेफोरनि सायावह सिगांनिनो नोजोर होयो मोनबा माने औ बेफोरनिफ्राय माने जोङो बारग'नो हागौमोन आरोना नाथाय दा समजों लोगोसे माने बिगियानारि आदब फोर मा मा बिगियानारि जौग जौगानायनि गेजेरजों माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय आरोना माने
औ माने जोंनि थांनानै थानायावहाय बिदिनो गोबां औ गुबुन गुबुन बेबायदिनो मा होनो आबहावानि गेजेर जेरै आबहावाफोरा बिदिनो गोबां गुबुंले जालांनो ह नमदों जेरै जोङो बिफां लाइफांखौहाय दानफायनायनि गेजेरजों ओमहायो बिफां लाइफां बिफांफोरनि माबाया अनजिमा खमायलांनायनि गेजेरजों जोंनावहाय जेरै बार अखा बेफोरबायदिया खम जालांदों आरोना। ओमफाय औ बिनि अनगायैबो दा गोबां रोखोमनि जेन'बा बिदि गारि मथर खारनायजोंहाय गोबां माने जोंनावहाय दायो उखुन्दैफोरनि गेजेरजों आरो दारि इनफोर बाह बाहायनायनि थाखाय माने जोंनावहाय दायो गोबां औ सोलायनायखौ लाबोदों आरो आरोना जों सिगांहाय जेरैहाय थायोमोन। औ जेरैहाय जोङो सोमखोर मिथिंगानि गेजेरावहाय जोङो बिदिनो जेबो बियो गोब गोबां रोखोमनि माने गारि मथर बाहाया लासे जोङो मिथिंगाखौहाय ओ सोमखोरै लाखिनो हायोमोन आरोना। बेबायदिनो औ दायो नाथाय जोंनावहाय गोबां बिदिनो जौगालांनायजों लोगोसे से माने बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिन फोर बानायनो बिनि थाखायहाय जोङो बिफां लाइफांखौबो खहा खालामनानै लानाय बायदि जों नुयो आरोना नोंथां जेन'बा जोंनो मोनसे गिदिर दारिमिन बानायनो थाखाय बेवहाय हा नांगोन हायो। आरो हायाव बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो दानफायनो गोनां जागोन। आरो बेनि अनगायैबो दा जोंनियावहाय जे जों हान थनाय गारि मथर बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जेरै नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो ओ जोंनि बे गारि मथरनि गेजेरजों जोंबो माने जोंनि बारहावा बा आबहावाखौहाय जोङो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो जेरै जुदि ओ जोङो बिनि जायगायावहाय गारि मथरनि जायगायाव जुदि जोंनाव बै बेट्रिफोरजों खारग्रा बे फोर गारिफोरखौ बाहायनाय बा माने जोंनि थाखाय आबहावानि था खाय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना। आरै बेनि अनगायै जेरै जों जानाय बा जोंनि माबाफोर बुस्थु बायनायफोराव जेरै प्लास्टिकफोर बाहायनाय। बिनि गेजेरजोंबो गोबां जेनेबा बे जोंनि हाखौहाय गाज्रि खाला खामो आरोना जेरै जोंनि बारहावाफोरखौ जेन'बा बेथ' प्लास्टिकआथ' सेवनो रोङै बुस्थु नालाय। बियो माने ओ जोंनि माने बेफोरखौहाय गुबुंहोयो आरोना। ओ जोंनि आबहावाखौ बेनि गेजेरजों। औ बेनि अनगायैबो जोङो। नायोब्ला गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोबां माने जोंनि आबहावाफोरखौ माने ओ जोङो गाज्रि जालांनाय नुयो नाथाय माखासे बिथिं आवहाय माने मोजांबो नुयो आरोना ओ माखासे बिथिङावहाय जोंनो माखासे सुबिदाफोरखौबो होदों जेरै ओ दारिमिनफोर खुलिनायनि गेजेरजों जोङो बेयावनो खामानिफोर मावनानै जोंनि ओ लाइफखौहाय मा ने जोङो सोलिलांनोबो हादों आरोना ओमफ्राय ओ बिनि अनगायैहाय जोङो नायोबा ओ बिदिनो माने जों जेरैहाय बाहायनांगौ बेबाय दि जोंनि बाहायनो रोङैनि थाखाय माने नांगौनि बांसिन माने जोङो बेफोरबायदि बाहायनाय नि थाखाय हायो माने गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोन आरोना आरो मैगं थाइगंफोराव बाहायनाय ओ मा होनोे ओ गाज्रि ओ मा होनो रासायनारिक माबा ओ बै हासारफोरनि थाखायबो माने जोंनि हाफोरा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नोंगौ-नोंगौ। नोंगौ बिदि बि दिनो नोंथां माने जों दहाय नोंथां बुंलायनाय बायदि जोंहा जेरै ओ बाजारफोरनिफ्राय एबा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय माबा मोनसे से बायनानै लाबोयोब्ला बैफोरनि जेरै जोंहा थाव फोर बायोब्ला प्लास्टिक एबा बथलफोर मोनो आरो माबा मोनसे मुवा बायो ब्ला प्लास्टिक मोनो नाथाय बेफोरखौ जोङो हाफोराव एबा ओ गोदाव सोराव गारा लाब बानो माबा मोनसे जायगाफोराव डास्टबिनफोराव जमा दोननानै बेखौ रिसाइकेल खालामफिननानै बाहायोब्ला माने जोंनि हाफोरा ओरैनो न' खस्थ' जाया एबा ओ जोंनि आबहावायाबो। जेबो माबा मोनसे इफेक्ट जायैबायदि जों ओ संसाराव थांनानै थानो हागोन आरो नों
औ नंगौ-नंगौ।
औ बेफोरनिफ्रायनो जों माने ओ जोंनि आबहावाखौ। रैखाथि खालामनानै लाखिनो हायो आरो नोंथां। बेनिफ्रायसो माने जोङो बेफोरखौ जों गोदाव सोराव ओ सावनानै गारोब्ला जोंनि आबहावाया गुबुंले जानानै जोंनि देहाफोराबो नोस्थ' जानायखौ मोननो हागोन आरो जोङो। थां औ अब्ला नों नोंथां जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नों थां जागोन दे आं।